औ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं दा बिदिनो न'वावनो जिरायगासिनो दं।
अ बिदिब्ला नोंथांजों फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानैसो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना
औ जोबोद मोजांनि बाथ्रा आंबो दा फ्रियैनो दंथ'यो रायलाय जागोन दे नोंथां
ओ बिदिब्ला फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' जोंना फिथाइखौ जोङो बिफांनिफ्रायनो मोनो
औ
बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो
औ
बेबायदिनो फिथाइफोरा जोंहा गोबां रोखोमनि थायो
औ
खायसे फिथाइफोरा गोखै खायसे फिथाइफोरा गो फा
औ
खायसे फिथाइफोरा गोदै आरो खायसे फिथाइफोरा दैब्रुबो जानो हागौ आरो बेबादिनो फिथाइनि ओ महर बा दाथायफोराबो गोबां आलादा आलादा
औ
आरो फिथाइनि गाबफोराबो आलादा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो
औ नोंथां
गाब होनोब्ला जोंना फिथाइनि गाबा गोबां रोखोमनि दं जेरै गोजा गोमो गोथां बेबायदिनो बायदि गाबनि दं आरो
या जोंहा मोननै रोखोमनि थायो ओ गरसे बेगर थानाय आरो बुरजा बेगर थानाय फिथाइखौ जोङो जानांगौ मानो होनब्ला फिथाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां
औ
जोंनि देहाखौ थाजिमै लाखियो आरो गोग्गो देहा बा सावस्रि लाखिनायाव जोंखौ मदद खालामो।
औ।
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां फिथाइ सामथाइखौ जोङो मोननो हायो
जेरै आफेल थाइजौ आनारस खान्थाल बैग्रि बेबादिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मोनो आरो आरो खायसे फिथाइफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जाया बेफोरखौ गुबुन हादोरनिफ्रायसो लाबोनाय जायो जेरै आपेल आंगुर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जाया आरो
औ।
दा फिथाइ सामथाइयाबो ओ बोथोर लाना बोथोर थायो।
औ।
खायसे फिथाइफोरा मेसें बोथोराव थायो आरो खायसे फिथाइफोरा। दैज्लां बोथोराव थायो बिदिनो बोथोर लाना बोथोर। फिथाइफोरा थायो आरो।
औ।
आरो खायसे फिथाइफोरा अरायमा थायो। जेरै गोलोम बोथोराव जोङो थाइजौ, खान्थाल लेटुखु लेसु बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो। ओ गोलोम बोथोराव मोननाय जायो आरो।
औ।
आरो मेसें बोथोर बोथोराव जोङो बा गोजां बोथोराव मोननाय फिथाइफोरा जाहैबाय। बैग्रि, जलफि
बिदि औ
स्ट्रबेरि बेफोरखौ मोननाय जायो आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो अरायमा मोननाय फिथाइफोरा जेरै थालिर। बेफोरखौ जोङो बोस ओ बेहा बोथोर गैया आरो बेफोरखौ जोङो बे फिथाइखौ जोङो मोनजाबाय थायो। अरायबो आरो बे बायदिनो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो मैगं जायो।
औ।
जेरै लाव, जिंखा, भल, खुमब्रा फानलु बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो मैगं जायो आरो।
आरो बेबादिनो खायसे फिथाइफोरा मानला नाय बिफांनिफ्रायसो थायो।
औ।
जेरै जोगोनार, खुमब्रा लेस्रा, गरसि फल, जिंखा बेफोरबादि फिथाइखौ जोङो मानलानाय बिफांनिफ्रायसो मोननाय जायो आरो।
औ
फिथाइजों जों गोबां मुवा बेसादबो बानायनो हायो। जेरै मुलि बेबादिनो थाव साबोन बेफोरबायदि गोबां मुवा बेसाद बानायनायाव जोङो। फिथाइ सामथाइखौबो बाहायो आरो।
औ।
बेबायदिनो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो। मुलै हिसाबैबो बाहायो जेरै सेलेखा आनारस, आफेल कमला बेफोरखौ जोङो मुलि हिसाबै बाहायो आरो बुंनो थाङोब्ला बांसिन फिथाइयानो मुलै हारिनि फिथाइ होननानै बुंनांगोन आरो। गासैबो फिथाइयानो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो बेबायदिनो खायसे फिथाइबो दङ गोनां बे फिथाइखौ जायोबा जों थैनोबो हागौ। बेनिखायनो खायसे फिथाइफोरा जों जाजाया।
औ
दा नोंथाङाबो फिथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ दा फिथाइयाथ' जों गामि ओनसोलावथ' जोंनि फिथाइनि आंखाल गैया नङा होमबा जों जोंनि फि थाइ जेरै आबादारिफोरा माखासे फिथाइ गोनां जे आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ गावबा गावनि जिउखौ जेरै बुंनो थाङोब्ला फान्थाव गोखै फान्थाव आलु जेरै जोगोनार पानिलाव बायदि फिथाइ सामथाइनि बिफांखौ जों गायनानै जों फाननानैबो जों गावबा गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो दं होननानै जों आबादारिफोरखौ नुयो आरो ना।
औ
दा फिथाइ बुंनानै बुङोब्ला जोंनि जागायाव बांसिनानो जों नुनो मोनो खान्थाल जेरै थाइसुम माखासे फिथाइ सामथायाइया जोंनि गामियावनो सोमजियो आरोना गामियावनो जों गायना लानो हायो। आरो फिथाइ सामथायाइ गायनो थाखाय जोंनि हा जोंनि गामिनि हाया बिराद मोजां आरो ना। ना थ फिथाइ सामथायाइखौ जोङो अरायबो जानो नांगौ मानो होनना बुङोब्ला गावबा गाव मोनसे फिथाइआ गावबा गाव गावबा गाव मोनसे भिटामिन थ मानसिनि जे सोलेराव मानसिनि देहायाव नांगौ जानाय जे भिटामिन बेखौ आबुं खालामो आरोना फिथाइ सामथायाइयानो। थ' बांसिन बिनानो जों मिथिनाय बायदिब्ला जेखि जाया मुलै जायखि जाया माबाखौ खौनो जोङो फिथाइ सामथायाइनिफ्रायनो बानायो होननानै जों मिथियो। जेरै जों माखासे माखासे भिटामिन बानायनाय मुलिफोरखौ जों नुयो बे भिटामिनफोरा बांसिनानो फिथाइ सामथाइजोंनो बानाय जानाय नङा होमबा त बेनिखायनो जों जेसे गोबां हायो फिथाइ सामथायाइखौ जानांगौ। फिथाइ सामथाइ जों नायनानै जानांगौ। थ बांसिनानो जोंनि एरियायावथ' जों नुनो मोनो आपेल आंगुरनिथ' जोंनियाव जाया ना नङा होनबा नोंथाङा द जे बुंबोबाय थ जों आपेल आंगुरखौबो बाहेरनिफ्राय लाबो थेवब्लाबो जोंहा आपेल आंगुरखौ बो बायनानैबाबो जानांगौ मानो होनोब्ला बिसोराबो मोनफा मोनफा गावनि मोनसे भिटामिन थायो। त' आं बांद्राय बुंनो सानाखै दा नोंथाङानो जाहाथे फिथाइनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुं फोरबो थाबाय आं मोजां नांबाय नोंथांजों रायलायनानै दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो दं बबेबा फंनैसो बुंदों। ओ नोंथां दे
औ फिथाइ होनब्लाथ' जोंना फिथाइआ गोबां गुन गुन दङ। बेबादिनो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो गोथाङैबो जायो आरो खायसे फिथाइफोरखौ जोङो मैगं संनानैबो जानो हायो जेरै मुदुफुलफोरखौ जोङो मैगं संनानैबो जानाय जायो आरो बेबायदि बिदिनो गोथाङैबो जायो।
औ
आरो थाइजौ थाइजौफोरखौबो जोङो गोथाङै खाजि हानानै जायो। आरो मोनब्लाबो बेखौ जानाय जायो।
औ
आरो बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो जुइस बानानै बानायनानैबो लोंनाय जायो।
औ
बेबादिनो ओ फिथाइ सामथाइनिफ्राय जा बिदै ओंखारनाय जुइस बेखौ जोङो अ दिहुननानै जोङो फालांगिबो मावनाय
औ औ औ
दा बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ दे